औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ खुलुमबाया नोंथां
नोंथाङा आंनो नों कल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो बेनोमोन आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन
अ ओ औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा फोरमायग्रोनो सानदों ना ना आंनाव सोंग्रोन सानदों नोंथाङा बुंदो
बुं थांनोसै अ बर'आदि ओ थाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो खारै जायो ओमफ्राय बे खारैखौ माबोरै बानायनाय जायो
खारैखौ जोङो माबोरै बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो जे थालिर बिफां ना नोंथां बे थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो आइथिया बुङो ओ जायनिफ्राय जोङो खारै बानायो आइथि थालिरनिफ्राय जोङो ओ खारैखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो बे आइ टि आ थालिरखौ गिबियावनो दानफायग्रोनानै लाबाय नङाब्लाबो जेब्ला फिथाइ थायनानै बेयो बोरायो अब्ला जोङो बेखौ फिथाइ थायखांनायनि उनावथ' बेखौ जोङो दानफायनानै गारखायो नङा होनब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेखौ दानफायनानै बे जि बिखब बिखब जि थालिर बिफाङाथ' ओ बोखाबानो गायो नङा होमबा नोंथां
औ थाव
दना दनाखौ जोङो दना बायसाखौ जोङो बोख्ला बोखानानै बेखौ थुख्रा थुख्रा खालामामनानै बेखौ एसे गोलाव गोलावै दोननानै बेखौ फिसा फिसा फिसिस खनानै गोलाव गोलावैनो बेखौ जिरनानै जोङो सानदुङाव फोराननानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि ओ गुदि बा मादायाबो खारै जायो ओ बेखौ गोबाबसिन जायो होननानै मानसिफोरा बुङो आरोना नोंथां बेखौबो जोङो जावख'नानै फिसा फिसा थुख्रिायाव गोदानानै बेखौबो जोङो फोराननानै दोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जेब्ला बिसोरो रानो अब्ला जोङो बेखौ सावनानै हा हाथफ्ला खालामो हाथब्ला खालामनानै ओ खारै खारै बानायग होनोमब्लासो बेथ' खारै महराव मोनबायानो जोङो बेखौ दैजों ओइ नालेंखलनि जे जोङो नालेंखर दाना थरखा मोना बे थरखायावदि नालेंखलनि बै फिसा फिसा गुदुं गुदुं थागोन रखम जाया बिदिखौ जोङो सौफ्लंनानै बेवहाय ओ खिथुजों होन जोंनो होनजासिगोन बे नालेंखलनि खर' बायसाखौ जोङो सुफ्लुंनानै बेवहाय जि गाबोनानै बे ओ खारैखौ जोङो होनानै बेनि सायाव दै होनानै बेखौ सरब होनानै बे खौनो खारै बानायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जोंना बर'फोरनि बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जे जोंङो अनला सबायजों दाउ बेफोरबायदिफोरखौनो जोङो ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो बेनिफ्राय जोंना बे दोरोङारि ओंख्रिया खारैनि अनगायै जेब्लायबो जाखाया होननानै बुंजायो आरोना नोंथां
औ बेनिफ्राय मा मा मैगंखौ खारै जायो बेनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
औ हागोन नोंथां ओ मा मा मैगंखौ खारै जायो होननानै बुंङो बुङोब्ला जोङो ओ सबायजों साम' ओ ओइ लाइ लाफा सरज'ना बिलाइ जबा बिलाइ बेफोरबायदिनो बेखौ जोङो खारदै खारैबो जानो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो बै ओ फा थोनिफ्राय बानायनाय नारजि बेफोरखौबो जोङो अमा बेदरफोरजों खारै संनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो मा माखौ खारै जानो हाबावो?
बेनि अनगायैबो जोङो ओ खाख्रेलाफोरखौबो बा ले लेस्राफोरखौबो जोङो उम बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौबो एसे एसे खारै होनानै जानो हायो आरोना नोंथां। बे दोरोङारि ओंख्रिल' नङा ओ गासिबो ओंख्रियावनो जोङो खारैखौ होनानै जानो हायो ओ
खारैया ओ जेनेबा ओ खारै गोजायै सङालासिनो थाव खारै जानो हायो जोङो जेरै मैगंफोरखौ एवफ्रामग्रोबाय ओ जेब्ला बियो ओ रानानै गोराद्राय जायो अब्ला
औ।
अब्ला जोङो बेवहाय खारै एसे गारलानानै होयोब्ला बियो आरामसेयै रुइलाङो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन मैगंफोर बेफोरखौबो खारै थाव खारै जानो हायो बा ओरैनो खारै गोजाबो जानो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङावनो जोङो खारै ओंख्रिखौ जानो हायो आरोना नोंथां। गासैबो मैगं थाइगंफोरावनो एसे एसे होनानैबाबो
बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा?
अ।
खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल'। नोंथाङा खोनादों ना? हेल'। नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
औ नोंथांनियाव नेटवार्क नाङाखै नामा? हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनायाखैमोन नोंथां दासो खोनादों। मा होनदोंमोन नोंथाङा?
ओ आंङो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसे फोरमायनानै होनोसै बिदि होननानै बुंदोंमोन आं। नोंथां बेनि उनाव आं नोंथांखौबो फोरमायनो होनोसै ओ जोङो ओ सबायजों साम' बे सबायजों साम'खौ माबोरै सङो होननानै बुंङोब्ला जे जोङो गिबियाव नो ओ साम'खौ ओ बायनानै लाबोग्रोगोन नङाब्ला दैमाफोरनिफ्राय खननानै लाबोगोन
औ
बेनि उनावहाय जों बेखौ-बेखौ साफायै बे कारेन्टा साननै सोमनानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ सायनानै बिनि खिथोबखौ जाहाथे जोङो जानायाव सोबबा बेनि थाखाय बिनि खिथुखौ दाननानै जोङो खासिफोरजों साफाखि सुनानै आरोना नोंथां।
औ नोथां औ
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओरैनो एवग्रोगोन आरोना नोंथां जाहाथे बिनि दैया रानो। साम'आ खारा बेनि उनावसो जोङो थाव होनानै बेखौ एवफिनगोन ओ जोङो सबायजों जागोनबाथ' दाना सबायखौ जोङो ओ न'आव बारा एसे जोंनि ओनसोलावथ' गायनाय जाया बेनिखायनो हुख्रेमखानाय सबाय बेखौ फानोना बेखौनो बायना लाबोनानै जोङो संनानै जायो। बेखौ सुनानै बे ओ साम' साम' एवफ्रामनानै दै होगोन जेब्ला दैया गोदौ अब्ला जोङो बेवहाय ओ सबायखौ होनानै खारै होनानै होगोन बेनि उनाव जेब्ला रुइजोबो अब्ला जोङो नांगौ जानाय मस्ला मस्लिखौ फोर जेरै -बानलु, संख्रै आरो खारैआथ' थाखाबायाना खारै ओंख्रि जाहैबाय नालाय नङा होमबा नोंथां।
बेनि उनाव जोंङो नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोर जेरै, जिरा, जाब्रां, गरम मस्ला, ओ बिदिनो धनिया पाउदार
औ
बेफोरबायदिनो गोबां ओ जा नोङो होनो गोसो बेफोरखौ जोङो होननानै ओ बेखौ दसे दोनगोन जेब्ला थामजि थामजिबा मिनिटसो जायो अब्ला जोङो बेवहाय बेयाव खारदै नांदोंना नाङाखै बा संख्रि नांदों नाङाखै बेखौ साखिनानै जोङो नांगौ जखानि खालामगोन आरोना नोंथां जेब्ला नांगौ जखानि जायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ गंगार दुनन्दिया बा दुुनन्दिया होननानै ओ खांनानै दोनगोन आरो बे बेफोरबायदिनो ओ सबायजों साम'खौ संनाय जायो। नोंथाङाबो ओ खारै ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसेनि मोनसेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ आं दा फोरमायनो सानदों नारजि ओंख्रिखौनो नोंथांजों फोरमायना होनोसै आङो औ नारजिखौ गिबियाव बै नार्जियावदि थारा थायोना बेखौ मोजाङै सायनानै लाग्रोनांगौ आरोना बेनिफ्राय मोजाङै सुनानै-सुनानै बा दसे सोमहाबनानै दोननांगौ आरोना। मान
औ -औ
सोमहाबनानै दोनोब्ला नङाब्ला आरो रुनानै लायोब्ला गोखाया खम जायो आरो ना। बेनि रुनानै नङाब्ला सोमनानै लाग्रो नांगौ आरो ना। बिदिनो नै मिनिटसो सोमनानै दोनोब्लाबो मोजां जायो नङाब्ला आरो बिदिनो जि मिनिट नङाबा नैजि मिनिटसो रुनानै लायोब्ला मोजां जायो आरोना। बेनि उनाव बोखांनानै मोजाङै सुनानै लानांगौ बे नारजि निफ्राय गोसोम गोसोम ओंखारोना बेखौ गारजोबनांगो आरोना। बेनि उनाव बेनिफ्राय नों अमा बेदरफोरजों संनोब्ला बेखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरो ना। बेनि उनाव अमाफोरखौ अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै दोनथ'नो हायो। बेनि नारजिखौ होनानै खारैजों खारैजों दैजों एसे होग्रोनांगौ आरो ना। बेनि उनाव बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै सागं नङाब्ला बे खोस्लि खोस्लिबो बुङो गारबाबो बुङो ना बिजों
औ -औ
मोजां जायो आरो ना माने खारैखौ नांगौ बिबांनि जखाखौ होनानै लानांगौ बेनि खमबो जानाङा बांद्रायबो जानाङा आरो ना। नांगौ सेबां होनानै लानानै बिदिनो सागंफोरबो सा जायो बेनिफ्राय आरो खोस्लि गारबाफोरजोंबो एफ्लेजायो आरोना। गाव नांगौ जखाया जायोब्लानो बे खारैया मोजाङै गेब्लेखायो आरो ना।
औ थारैनो नोंथां।
बेनिफ्राय रुन्दैबाबो होजायो जे जोङो बै माइरं सुनानै माइरं सुनायखौ रन्दै होनो ना? बेखौ दोनब्लाबो होयोब्ला मोजां जायो आरोना ओंख्रिया। गोथाव जायो मुलि बेनिफ्राय दै नङाब्ला बे रन्दै खौ होनानै लानानै बे बेदर एवनायखौ एवफ्रामना दोननायखौ होनांगौ आरो ना। बेनिफ्राय जखानि बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै होयोब्ला गोथावसिन जायो आरोना। बिनिफ्राय बिदिनो सामब्राम गुफुर बानलु दुनाय संख्रि बायदिसिनाफोरखौ होना होनांगौ ओंख्रि गोदौनाय समाव बेनिफ्राय बिदिनो थामजि थामजिबा मिनिटसो दोन दोननानै जाजानाय महराव जायो आरो ना।
अ
सङो नारजि नारजिजों अमाखौ।
अ ओ नोंथाङा ओ माबाफोर फोरमायबावनो सानो नामा नोंथां?
फोरमायनोथ' जेबो फोरमायनो गोनां गैला समाबो जोंना जाबायमोन।
अ होमला नों थां ओ जोंनि बे दिनैनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सुंद' सावरायथिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिम।